हेल औ नोंथां खोनादों?
औ नोंथां माबोरै दं नोंथां?
औ आं मोजाङैनो दं नोंथां नोंथाङा माबोरै दं
आंबो मोजाङैनो दंमोन।
अ नोंथां
औवाजों मा मा बानायनाय जायो बेफोरनि बागै रा सावरायनो हरदों नोंथां ।
औ नोंथां सावरायजागोन दे नोंथां औ सावरायजागोन नोंथां औ । ओ औवा औ औ नोंथां ।
जेखाइ खबायाइ बानायनाय जायो ।
औ नोंथां ।
औवाजों जों दाला सान्द्रि बिदिनो बायदिसिना बानायनाय जायो ।
औ नंगौ नोंथां । अ जों औवा होनबाथ' गासैबो मिथिखायो, औ नोंथां ओ औवाखौ थ' गासैबो उम्म बाहायनाय जायो जोंनि बे औवाया गुबुन गुबुन हाद दरावबो मोननाय जायो गुबुनावबो जोंनि बे बाय दि औवाखौ बाहायनाय जायो । ओ औवाखो ओ गुबैयै बाहायनाया जोंनि ओ जों औवाखो ओ औवाजों न'बो लुयो ओमफ्राय औवाजों जेखाइ, खबाइ, सानद्रै, दाला आरो बायदि आइजें आइलाबो बाहायनाय जायो जों औवाजों ओ लोगोसेनो जोङो औवाजों ओ लेखा बिलाइखौबो बानायनाय जायो ओ औवाजों बि बिदिनो गुबुन गुबुन हादराव ओ औवाखौ नुनो मोन जायो आरो गुबुन गुबुन ओनसोलफोरावबो औवा औवाजों बांसिनानो औवाजों न' बायदि बायदि औवाजों गासिबखौबो बा बाह बानायो । देना
औ नोंथां ।
ओ बिदिनो औवाजों जोंङो लेखा बिलाइ बानायनाय जायो । बे जोंनि दाला सान्द्रै ओ बायदि बानायनायफोरखौ जोंङो न'आवबो बाहायो लोगोसे जोंङो ओ हाथाइ बाजारावबो जोंङो फाननाय जायो ।
औ नोंथां ।
बिदिनो जोंङो जोंङो रां मोनो । ओ बेफोर बेफोरखौ फाननानै जोङो रां मोननाय जायो लोगोसे जोङो औवा बेराबो बेराबो हेबो बेरा बानायो न' लुयो औवाजों बिदिनो औवाखौ
खौ खुन्था बेबायदिबो बाहायनाय जायो औ नोंदां ओ लोगोसेनो ओ औवाजों बायदि बायदि दिरुं इरुं हेबो माइ रुं बाहायो आरो माइ हानायावबो बिदि आरो बेबायदिनो औ नोंथां फोरखौबो जोङो बेबायदि इरुंजोंनो खान औवानि मुंफोरा मा मा नोंथाङा मिथिगौ ना
ओम ओ नोंथाङा खनसे खोन्थाफिननो हागोन ना मा होनदोंमोन नोंथां
औवानि मुंफोरा मा मा दं बेफोरखौ मिथिगो ना नोंथाङा? औ औवाया ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि दं जाथि औवा बुरखा औवा आरो
ओ बिदिनो- गोबां रोखोमनि दं
औ नोंथां। औ जेरै बुरखा औवा औवा बेफोरबायदिखौ ओ मोननाय जायो। औ नोंथां। औ नोंथां औवा जों जों बाथौनि बेराबो हेबनाय जायो।
औ नोंगौ नोंथां।
औ नोंथां।
ओ नोंथांनि ओनसोलाव औवाखौ मा-मायाव बाहायो नोंथाङा फोरमायऩो हागोन्ना नोंथां? औ हागोन नोंथां। जोंनि ओनसोलाव खुन्था बानायनानै मैगं थाइगंआवबो पथल आरि। फोरावबो। खुन्था बानायनानै मेगं। गायनाय जायो। जिं जिं। खा।
लाव बेफोरावबो खुमब्रा बेफोराव खुन्था बानायनानै औवाखौ होनाय जायो खुन्था थंसे-थंसे दाननानै औ नोंथां। बावनांगोन। आरो बिदिनो दाला सान्द्रि हेबो जारावबो फानहैयो।
औ नोंथां।
नखरावबो बिदिनो बेराहबनानै दुमथेनाय जायो।
औ नोंथां। बिदिनो जोङो औवा होनबाथ' ओ बिदिनो औवाखौ जोङो गासैबो गासैबो माने गासै खामानियावनो औवाफोरखौबो बाहायनाय जायो लोगोसे जोङो फोर बिलाइ ओ फोर बिलाइ बिजाब बे बेफोरबायदियाव जोङो औवा औवाजोंनो बानायनाय जायो ओ दानियाथ' गोबां मिसिं ओंखारबाय ओ जो औवाफोरखौ मेसिंफोराव माबाना। थाइम होनानै जोङो औवाजोंनो गोबां-गोबां ओ। गोबां गोबां बेसादफोर बानायनो हायो। बिदिनो जोङो ओ गोबां ओ औवाजों बानायनाय फोरबो नुनो मोनो।
औ नोंथां।
औ नोंथां। औवाखौ जोङो दालांफोरबो बानायो ओ बिदिनो फुख्रि। फोरावबो दालां बानायनाय जायो औवाजों औवाजों जोङो औवाखौ हेबनानै जोङो ओ बिदिनो मैगं थाइगङाव। नाय जायो‌।
औ नोंथां।
बिदिनो जोङो औवाफोरखौ ओ बाहायनाय जायो। गामि ओनसोलाव बांसिनानो गामि ओनसोलाव औवाखौ बाहायनाय जायो। औ नोथां ओ जोङो औवाखौ गुबैयै ओ। बायदि बायदियाव बाहायनाय जायो।
अ नोंथां।
ओ औवाफोराब। गुबुन गुबुन रोखोमनि दं जेरै ओ हाजोआव मोननाय औवाफोरबो दं हाजोआव मोननाय औवाया ओ बिदिनो गोदोर गोदोर जायो आरोना औवानि ओ बिफाङा बियो गोदोर गोदोर जायो। जोंनि गामि ओनसोलाव मोननाय औवाया एसे पिसा। फिसा ओ महरनि जायो।
औ नोंथां।
औ नोंथां बिदिनो जोङो औवाखौ ओ दाननानै गोरान खालामनानै बनबो बानायनाय बन बाहायनायबो जायो बन महरै।
औ नोंथां।
औ नोंथां।
हौवाया जेरावबो नांगौ जायो न'खरफोराव दानदाबो बानायनाय जायो। औवाजों।
औ नोंगौ नोंथां। बिदिनो जोङो ओ औवाजों हेबनानै खाथिफोरबो बाहायनाय जायो ओ गोबां रोखोमनि जोङो औवाजों गोबां आइजें आइलां बानायनो बानायनो हायो जेरै ओ बिदिनो दोनग्राफोर बो बानायनो हायो आरो ना औवाजों लिरनानै जोङो। औ नोंथां। ओ नोंथां ओ दा जोंना समाबो जानो हमबाय ओ औ नोंथां दोनथ'जानोसै नामा नोंथां? औ नोंथां। औ दे नोंथां नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां। औ नोंथां। ओ दे होमबा ना नोंथां।
औ दे नोंथां।